हेल'
मा खालामदों नोंथां
नै ओरैनो दंफैयो आं नोंथां
आसा
नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दङ।
दङ नोंथां नै ओरैनो।
अ खबर सबर मोजांना नोंथां?
खबराथ' दा दैज्लां बोथोर माथो होनबावनो
औ आचसा नोंथांना नोंथांना अमा फार्मनि बिजनेसा मारै सोलिना दं दा बर्थमान?
अमा फार्मनि बिजनेसखौथ' मा होनबावनो नोंथां। दाथ' मोजाङानो दंथ'यो आं दाख्लै बावैसो माबा फान्दोंमोन आरो।
औ औ औ अब्ला बिदिब्ला नोंथां दिनैनि टपिकखौ बेनो याव रायलाय जासिगोन ना जोङो
औ जायो राय्लायनो हायो नोंथां।
औ नोंथाङा जेनेबा सोरबा गोदानै बा
खुलिनो नागिरनाय बानायनो नागिरनायफ्रा जेनेबा माबायदियै स्टार्टिं खालामनांगौ बेनि सायाव फंनैसो फोरमायना होदो
अ जोङो जेब्ला अमाखौ फिनो होननानै सानोबाना
औ औ
जोङो अमा फिनायनि थाखाय फार्स्टआवनो बानायनांगोन जोङो अमा थाग्रा न'
औ औ औ नोंथां औ
अमा थाग्रा न' बानायनायाव नोङो नांगोन। औवानांगोन। आरो बेजों लोगोसे बेरा होनो। लहानि
औ
बाउण्डारि
औ औ
ओमफ्राय लोगोसे गोजौवाव होनो थाखाय बे अखा सिरि नाङैनि थाखाय दै नाङैनि थाखाय जों थिं लानांगोन नों
थिं आरिना औ नोंथां औ।
औ जेनेबा जाहाथे अमानाव दैया अखा हानायफ्रा दानांथों। सानदुंफ्रा बेबायदि आरो जुदि नों जेब्ला अमा थाग्रा न'खौ बानायनो हाबाय
औ
बेनि उनाव नोङो अमाखौ सोनो हासिगोन अमा सुननायनि उनावहाय नोङो बाहायनांगोन बेवहाय माखासे अमानि बेमारफोर माबा मोनसे जायिनि थाखाय सेफटि मुलिफोरा हमना ला
औ मेडिसिन आरो ना।
औ बेफोरखौ नों बाहायनांगोन।
मेडिसिनखो जोङो ओरैनो मायाव मोननाय जायो बेखौ नोंथां?
बेखौथ' जोङो थांनांगोन मेडिकेलफ्राव।
ओ जिब जुनारनि मेडिकेलाव ना ओरैनो नर्मेल मेडिकेल बै
अ नर्मेलावबोथ' उम मोनजोबनाय नङा नोङो नर्मेलाव। जेनेबा जों थांनांगोन भेटेनारि जेनेबा भेटेनारि अफिस होननाय मोनसे जायखिया जिब जुनारनि अफिस
औ औ औ।
बिदियाव लायनांगोन नोङो।
बेनिफ्राय लाबोनांगोन आरोना नोंथां।
औ
जेनेबा हैयोहाय आङो ओ खम समावनो जेनेबा नोङो साननानै ला ओ
फ्राय ल'सिनाव आरो ना न' बानायनायाव जेनेबा बेसेबांसो करसा थांगोन बायदि नोंथांनिबा?
नोङो जुदि बिदि बानायनो सानथारदोंबाथ' नोङो मिनिमाम नर्मेलाव बाबो बाजि रोजासो थांगोन दां।
उम ओरैनो वाल वालनि आरोना वाल माबाया ओ वाला माने सिमेन्टनि जासिनो आरोना‌।
नङा बे जागोन औवानिसो जागोन नोंथां।
औवानिसो औ औवानियावनो बेसिम सिमा थांगोन आरो ना नों
औ फ्लरखौल नों जेनेबा एसे पाक्काफोरनि होनो हागोन।
औ औ औ।
बेबायदि माखासे बाउण्डारि फ्रा नों औवानि जाजोबगोन
औ औ
ओमफ्राय गोजौआव थागोन थिं।
औ
बेबायदि आरो नों थांबावगोन नोंना अमा फिसा बायनायाव।
औ औ।
नर्मेलि ओरैनो ओ जोंनियाथ दाउ अमा फिसाया लकेल अमाखौ लायोब्लाथ जोङो ओ बा रोजा ब्रै रोजा बेबायदियाव थांखायो
औ दाथ नोङो बै जेनेबा हमना ला अमानि ब्रेन्डआबो बेलेक बेलेक थायो नालाय।
औ औ औ।
दा बे बेयाव दामा जायो जेनेबा नय हाजार दस हाजार मासेयावनो बिदि गोलैयो नोङो
उम
अमा लायै अमा
औ फिसाफोराबो आरोना।
औ फिसायानो नोंथां
औ
जोंनि खाथि खालायावथ' मोनखाया गोजानाव लायनांगोन नोङो
औ जेनेबायैहाय जोङो लाबोनानै माबायदियै जोथोन लानांगौ माबायदियै आबदाल खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायदो
बेखौ जोङो जेब्ला जों नों फार्स्ट अमाखौ सोगोन अमा गन्द्रायाव
औ औ
अब्ला नोङो बे समावनो नोङो जायगाखौ साफा खालामनानै अमा सोंनानै बेनि उनाव बाउण्डारिखौ होथेजोबनानै
औ औ
नों बावहाय रावखौबो थांनो मोननाय नङा दा औ दाउस ख्रि जा माबा मोनसे दाउआनो जा जायखि जाया बेयाव दाउआव हाबनो मोना
औ औ
अखल बेयाव हाबनांगोन जाय फार्माव मानसि थाग्रा जेनेबाखौ आबदा ला दाउ अमा बे मानसियाल' हाबनो हागोन नोंथां बेयाव जोङो मानसिनाव सारनो थाखाय जाहाथे मान नोंनाव थानाय भाइरास बा जाहाथे बेयाव दा हाबहैथों
औ औ
बेफोरनि थाखाय जों माखासे मेडिसिनफोर बाहायनो हागोन नोंथां
औ
बेबायदि बेखौ सारखांनायनि उनावसो नोङो बै अमा दोनग्रा न'वावहाय हाबहैनो हागोन आरो
औ नोंथां आं मोनसे खोथा सोंनि नोंथांनाव ओ जेनेबा जों बो नुयो आरोना ओ अमा फारामाव माने थांनायनि सिगां ओ जा सेन्देल गानलाङो बा आथिङाव जा गानलाङो नैबेखौबो खुनानै माने बै सिङाव एक्सट्रा थाखायो मानि थाखाय नै बेफोरबादि खालामनाय जायो
बेयो बेयो जाबाय नोंथां बे नोंनावदि नों नोङो हमना ला गामियाव अबावबा बेरायहैबाय
औ औ
अबबा सा लोंहैबाय
औ औ
जोंबा लोगो मोननानै रायलायबाय
औ
बैफोर मानसिफोरनिजोंनो बा बारजोंनो माखासे बायरासफोर फैयो माने नों बे भाइरासखौ जोङो नुनो मोना नोंथां
औ औ
नै बेफोरखौ भाइरासखौ होखारनो थाखाय जोङो नोंनि गाननाय द्रेस नोंनि गाननायफोरखौ जाहाथे बायहेरायावनो गालाङो आरो लोगोसे बैयाव दोननाय मुलि जिथु लगायनाय बेखौ
औ
ओमफ्राय बे खौ सारनानैसो जों माने हाबनांगौ आरो
औ औ
अ बेबायदि आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो नोंथां बे बुस्थुखौ जोङो मावनाय जायो आरो जेनेबा खालामनांगौ
औ औ जाहाथे बेमार आजार जाया आरो ना अमाफोरा
बै अमाया मोजाङै थायो
जोंनि ओरैनो नर्मेल फिसिनायावथ' नैफोरबायदि जेबो प्रब्लेम जाया नाथाय बे फार्माव लाबोनाय अमायाबो एसे गुबुन रोखोम जायो
औ माने बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदिजोंसो खांबोनाय जाखायो नालाय आददा लाबोनाय जायो नालाय नै बिनि सायावबा बेबायदि जायो आरो ना
ओरैनो नोंथां ओ खै माससोनि उनावहाय देरहैनाय बायदि जायो बे अमाफोरा
ओरैनोथ' जोङो फाननो मोननाया सात मास सय मास बेयाव फानो जों
औ औ
बेयावनो जायो हमना ला नोङो एकस' केजिनि गोजौवाव जायो मासे अमाया
औ नंगौ नंगौ नुयो नुनायालाय बेबायदिनो जोंबो
औ
जाहोनायफोराव माबायदि सिस्टेमावहाय जेनेबा मेडिसिन तिडिसिनफोर होनांगौ नामा गेजेर गेजेर बा ओ बेबायदिनो मुलिफोर लाबोना होफैनांगौ नामा बा बिजिफोर थहोनांगौ नामा नोंथां
जेनेबा मुलियाथ होनांगौ होनाया नोंथां नाथाइ थायो मुलि लायै मुलि बेखौ उनफ्राव रायज्लाय जागोन नोंथां जेनेबा
औ औ
आंबो दा नै एसे खामानियाव ओंखारलांसै नोंथां
औ दा जोंना समाबो फैबाय बेनिखायनो उननि समावहाय मोजाङै रायलायफिननो हागोन औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम
दे दे